औ नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ दाथ' गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो फिन जासिहरफिननाय थाबाय नोंथां
अ' दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दंबा?
दाथ' ओरैनो नोंथां आं ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानैसो दंबाय थायो दायो नोंथां
औ दा बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव लानानै आयदा लानानै मोनसे खोथा सावरायनि नोंथाङा फ्रिब्ला
औ औ सावरायजागोन नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथाङा
दा आं ओरैबायदि नुदों बर' समाजाव जेनेबा ओ गोबां सुबुंफ्रा एकाडामिक सेसनफोरखौ फोजोबबाय फोजोबनानैबो जों दिनै गामि एरिया एबा जोङो गोबां सुबुं अनजिमाखौ मोजाङै नायनोब्ला माने बेखारनि जेंना एबा जोङो साख्रि मोनैनि हारा माने बांनायनि बे बांबोगासिनो दङ बिनि गुबै जाहोना मा एबा बेखौ फोजोबनायनि माबोरै राहा लामा लानो हायो बेनि सायावनो जोङो फंनैसो सावरायनि
औ औ नोंथां
ओम दा साख्रिनि जेंना बेखौनो गिबियाव जोङो सावरायजेननो आखायाव लानि दा नोंथांनि बायदिब्ला आथिखालाव मानि थाखाय थाखाय औ बेखार जानानै थानाया बांसिन जादों जोंनि बर' समाजाव बेनि बागै नोंथाङा सुद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोथां औ औ नोंथां दा आथिखालाव ओ जोंहा ओ गोबां जायगाफोरावनो जोंहा प्राइभेट स्कुलफोर खुलिनाय नुदों नङा होमबा जेरै कलेज कलेजफोरबो खुलिदों इउनिभारसिटिसफोरबो जोंहा प्राइभेटाव गोबां खुलिनायखौ नुनो मोननाय जादों बेफोरनि जाहोनावबो जोंहा साख्रिनि बिबाङा एसे खमायलांनायखौ जों बुंनाय बायदि नुदों मानोना मोनसे बर' रावाबो बुंनाय दङ दे गावनि आथिङावनो गाव दानना लानाय बे मोनसे बाथ्रा भावा जोंनि बर' समाजाव सोलिनाय बायदि नुदों आरोना नोंथां मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव गोबां जायगायावनो ओ प्राइभेट स्कुल फरायसालि बिदिनो कलेज बिदिनो मुलुगसोलोंसालि बेफोरबायदि जों गोबां गायसनना लाबाय। दा बेफोरबायदि गायसननायनि जाउनाव गोबां गथ'फोरा बे सरकारि एबा गभमेन्ट फरायसालिफोरखौ गारनानै जोंहा प्राइभेट फरायसालिफोराव मुं थिसननाय नङा होनबा नोंथां? बेफोर मुं मुं थिसन्नायनि जाउनाव जोंहा फरायसालियाव एबा गभमेन्टनि एबा सोरखारि फरायसालियाव जोंहा फरायनाय सुबुं मोनजे मानानि हारा गोख्रैनो खमायलांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो जोंहा प्राइभेट स्कुलाव एडमिसन एबा सोलोंथाइ लानायनि हाला गोबां सानफा एफा बांलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बे बिथिङाव माबायदि साख्रि साख्रिया गोमादों होनना बुङोब्ला जोंहा गभमेन्टआव जेनेबा साख्रिया गभमेन्टनिफ्राय जेनेर जेनेरेट जायोबा जोंहा मा स्टुडेन्ट गैया आथिखालाव। गभमेन्ट फरायसालियाव फरायनो थाखाय दा स्टुडेन्टनो गैयाबा माबायदि जोंनो टिचार हरगोन एबा फोरों फोरोंगिरि हरगोन बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा दा मोनसे फरायसालिया थांनानै थानांगौब्ला बेयाव फरायसाबो थानांगोन आरो लोगोसे फोरोंगिरिबो थानांगोन अ मोनसे फरायसालियाव थांनानै थायो दा बर' बिजोंनि बिथिङाव जों साननानै नायोब्ला दा आथिखालावथ' प्राइभेटाव फोरोंजोब्बाय नालाय आरो गंफा गंनै स्कुल दङब्लाबो दा बेयाव गभमेन्ट टिचार साफा सानै दङब्लाबो जोंहा स्टुडेन्ट गैयिनि जाउनाव आथिखालाव सरकारि एबा गभमेन्ट फरायसालिया सानफा एफा खमायलांबाय। दा बैफोर गंफा गंनै थानाय स्कुलाव जाखिनि स्टुडेन्ट दङ। बेफोर खाथि खालानि गभमेन्ट स्कुलफोरजों सरजाबनानै गंनै जों गंसे खालामना होबाय बेफोरबायदि जाउनाव जोंहा सोलोंथाइ लानायाव जा जोंहा स्कुल नांगौ बेफोरखौ खमायलांबाय स्कुल गैयाबा जोंहा गभमेन्ट जोंहा साख्रियाबो जेनेरेट जानानै फैया एबा टिचारनि पस्टआबो जेनेरेट जानानै फैया बेनिखायनो जोंहा मोनसे जेंना हिसाबै प्राइभेट स्कुलखौबो हमनो हायो बायदि नुहुरो आर ना नोंथां आंनि साननाय बायदिब्ला। दा बिदिनो बेखारनि जेंना बांनायनि द आंखौ थ' आरोबाव मावनो हायो जेरै जोंहा आथिखालाव सुबुं अनजिमाय' दं बांबाय नङा होनोमबा नोंथां दा
औ।
सुबुं अनजिमा बांबायबाथ' जोंना जों सात गभमेन्टआथ' जोङो गासै सुबुं माहारिनिबो मोनफा मोनफा एबा गासै सुबुं माहारिनो न'खरनो मोनफा मोनफा साख्रि होजोबनायाथ' सोरखारनि थाखाय गनायथाव एबा जाथाव नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंहा सुबुं अनजिमाया गोबां बांबाय बिनि जाउनाव साख्रिफोरखौ गासै न'खरनोबो होनो हाला जाउनाव जोंहा साख्रिनि अनगायै जोङो जा थांना थानायनि राहा एबा बिजनेस बेफोरखौ जों बर' सुबुंफोरा बांद्राय खालामनो रोंबाङा नोंथां। बेनि थाखाय बेखौ जोंहा ओ मा होनो बेखौ बेखारनि जेंनाया बांदों मानो होनब्ला जोंहा मोजां गुन सोलोंथाइ गैया सोलोंथाइ थाब्लासो जोंहा बिजनेसनि बिथिङाव बांसिन जौगानो हायो नालाय बेखायनो जोंहा जौगानो हायाखै बिजनेस बिथिङाव आरो गोबां बर' सुबुं -फोरानो बिजनेसखौ बांद्राय खालामा। बिनि थाखायनो जोंहा ओ बेखारनि अनजिमाया बांदों आरो बेफोरबायदि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुंनो हाबावो जे आथिखालाव ओ जोंहा बिजनेस मावनो होनब्लाबो बिजनेस मावनो हाया। मानोना जोंना बिजनेस मावनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो आरो जोंहा मोनसे हुदा दङ जोंहा बर' सुबुंफोरा बांद्राय जा गोसो हमथानो हानाय गोहो बे गैया होनजायो। ओ बिजनेसनि बिथिङाव जा नोंहा मोनसे बिजनेस मावनायनि उनाव नोंहा खनसे लस जादोंबाथाय बे बिजनेसखौ एबा बे बेफार फालांगिखौ जों बर'फोरा मावफिननो लाया गारसोना दोनो। बे जा लस जाबाय बेयो बेफोरबायदि खालामोबा जा लस जाबाय बियो लस जा-जाखायो बियो फैफिननायनि जेबो आसा थाया। ओ गुबुन हारिफोराबा जेनेबा खनसे लस जानायनि उनावबो बे मोनसे बिजनेसखौनो मावथाबबाय थानानै बेफोरबायदिनो मुलाम्फा दिहुननानै लासै लासै गावनि बे मावनो लानाय बिजनेसखौ फेहेरनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना। दा दा नोंथाङा बेफोरनि बागै आरो आंनो माबाफोर फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
दा नोंथाङा बुंलांबाय जे बे बुंलांनायफ्राथ' गासिबो सैथोआनो जे नोंथाङा बुंलांबाय आथिखालाव जों नुनो मोनदों जे जोंनि सुबुं माहारियाव जे बर' बिजोंनि गेजेरावबो प्राइभेट स्कुलफोर ओंखारबाय बेफोरनि गेजेराव दा गोबां सुबुंफ्रानो माने मोनसे फोथायनाय जाबाय गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय प्राइभेट स्कुल स्कुला साबसिन फोरोङो एबा साबसिन गियानखौ जों मोननो हायो होन्नानै। बेनि गेजेराव जोंनि दा आथिखालाव गभार्नमेन्ट बर' स्कुलफोरा माने गोबां बिबांनि खम स्टुदेन्टफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना बेयाव जों बुंनो गोनाङा बेनो जे खम स्टुदेन्ट जानाय लोगो लोगोनो सोरखारा जोंनो मानो थाखाय टिचार एपइन्टमेन्ट होगोन दा मोनसे स्कुलाव जोङो सानो सानै खरि स्टु- टिचार्स मोनो नाथाय बे सानै खरियाव साब्रै, साबा, सयजन
औ।
नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनायाखै नोंथां।
दा औ एबार खोनाबायना नोंथां?
औ औ दायो
दा माने बेफोरनि गेजेरावबो जों जुदि फरायसायानो साब्रैल' जायोब्ला सोरखारा मानि थाखाय जोंनो टिर्चास एप्यनमेन्त खालामदों। बे सैथोआनो मानो थाखाय होननानै बुंङोब्ला बिदि सााब्रैल'बा मानो सानै गोजों दरमा होननानै बेबो मोनसे आरो दा नोंथाङा गोसोआव जानो हायो बेबो सैथोआनो। मानो थाखाय होननानै बुंबा दिनै जोङो फरायनायनि बेलायावहाय बा जोंनि खोब माने फरायसाफोरा ओरैबायदि खालामो सोरबाया जेब्ला मेट्रिकखौ खनसे फेल जायो अब्लानो गारनानै खारबाय आरो सोरबाया जुदि बे हायार सेकेण्डारि खौ खनसे फेल जाबाथाय गारनानै खारबाय आरो सेकेण्डारि लेभेलावबो जों नायोब्ला मोजाङै नुनो मोनो जे जे डिग्रियावबो जोङो मोनसे
खोनसे खोननै मोनफा मोननै बिदि बेग थाब्लानो नांला होला होनानै खारबाय बेफोरखौ जोङो आथिखालाव
ओ बेफोरनि थाखाय
औ एसेबां क्लियार खोनायाखै नोंथां।
ओ दा मोजां खोनादोंना?
दाबो एसे नांथादों।
क्लियार जायाखै नामा?
औ औ दायो जाबाय नोंथां।
औ माने ओ दा जेनेबा जों
मोजां खोनाफिनलायासै नोंथां।
अ दाबो मोजां खोनायाखै नामाथाय?
औ औ दायो एसे मोजां खोनाबाय औ औ।
अ आंना एसे नेटवर्कआ इसु जाबाय थादों खोमालै दिनै।
औ औ दा मोजां खोनाबाय नोंथां औ औ।
दा बेबायदिनो एसे एनै फेल जाबानो खारबाय खारनानै ओ बेबायदिनो जानानै थाबाय बेबायदि जानाय बे जोंनि बेखारनि हारा बांबाय दा आरो दा जों नुनो मोनो जेनेबा जों आसामाव नायबा जायफोर जब सिकार एबा इमप्लयमेन्ट एक्सेन्सनिफ्राय नायोब्ला जोंनि आसामनि हारानो दा जोङो ओ फिफटिन लाख ना फिफटिन लाख सामथिं दङ। उम साख्रि नागिरग्राया बांसिन। फिफटिन लाखनि गेजेराव आसामनि खोथायावनो जों नायदो बर'फोरखौ एसे दोन्थ'नानै आसामनियावनो जुदि फिफटिन लाख दङ'ब्ला अब्ला जोङो मोनसे साख्रि थिस'नोब्लाथ' जोंनि हारिजोंथ' जाया जोङो जोंनि ओ आसाम हादोरसानि गेजेरावनो जोङो नायनो गोनां बा फिफटिन लाखनि गेजेराव आसामाव अदेबानि आसामाव जों साख्रि बिबाङा बेैसेबां ओंखारो बोसोरसेयाव जोङो नोजोर होयोबा नुनो मोनगोन खोब बिबांनि खम होननानै बुंनांगोन आरो ओ जों ओ दायो आसामाव बोसोरसेयाव ओंखारोबाबो मेक्सिमाम जोङो बाजि रोजा गुजि रोजा सा नाथाय बेबो नंबावासो बा बाजि रोजा द'जि रोजा थांदो। ओ जिबा लाख जिद' लाख सिम बा खालामा होनबा थारैनो सोमोनांथाव बाथ्रा माने बे बेखारनि जेंनाया जोंनियाव गामि ओनसोल बे गासिबो हारि एबा गासिबो हादोरावनो जानानै दङ मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला इण्डियानि जोङो भारत हादरावबो नायोब्ला बेखारखौ बांनायनिफ्राय बां-बांनाय नुगासिनो। मानोना जोंनियाव मोनसे बाथ्राया सोलिगासिनो सोरबाया जुदि प्राइभेटआव मावोब्लाबो थारैनो बिबो मोनसे माने गभारमेन्ट साख्रि माने फिसाब्लाबो मोनोब्ला साबसिन जायो होननानै साननायखौ जों मोनो आरो मानोना गभारमेन्ट साख ख्रि मोननाय लोगो लोगो उननि जिउनि लामाखौ मोजांसिन जाहैदों बेखौ फोथायनाया बयनियावबो दङ बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रानो दासिमबो बेनियाव खारसोमगासिनो बेफोर खारनायनि थाखाय माने बांसिन माने जायफोर सेटेल जाखाबाय नाथाय बिथांमोना बो माने बांसिन साख्रिनियावनो खारगासिनो दा बेखार होननानै बुङोब्ला माने दा जोंनियाव ओरैबायदि लामा लानांसिगौ जायफोरा माने इन्डास्ट्रिफ्राव हाबफानाय सुबुंफ्रा जायफोर माने मोजाङै आर्निं खालामफानाय मानसिफ्रा माने इसे बेयावनो थाथ'नानै माने साख्रिनि साननायफोरखौ दोननांसिगौ आरो ना दा जेखियानो जाया मानो बे मोनसे गिदिर आयदाखौ सुंद'यै फोजोबनाया गोरलै नङा। बेनिखायनो जों बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा?